औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ
नोंथाङा नोंथाङा बेस्थ' नामा
बेस्थ'थ' नंथ'वा ओरैनो दङ आं न'आवनो
अ होमबा जोङो मोनसे बाथ्रा सावरायलायनो सानैनि गेजेराव रायलायनो हागोन ना ओं ओं जोंहा दा बर'फ्रा ओ जोंहा दा सरासनस्रा जेनेबा बर'फ्रा फिनानै फिनानै जि ओ फिनानै रां मुलाम्फा खालामनाय बेनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नङा होमबा न'आवनो फिसिनाय आरो बयहाबो ओ दाउ अमा ओमफायो दाउ अमा हांसो मोसौफोर फिसिनायखौनो रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ औ
नंगोना नोंथाङा दे होमबा नोंथांखौनो बुंग्रोनोसै आङो ओ अमा फिनानै जोंहा माबायदि मुलाम्फा जानो हायो खिन्थानाय नोंथां
नोंथां नै आं मिथिनायखौ नोंथांनो आं फोरमायगोनदैे नोंथां माने जोंहा दा आथिखालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबोनि न'खरावनो जोंना अमा न'खर न'खर फिसिबाय बेजों लोगोसे जे जोंहा मा होनो बिदिबो थायो अमानि
ओं ओं नोंथाङा नोंथांथिं माबा मोनसे बेकग्राउडआव माबा दं नामा
बेकग्राउआ माने नै दासो सासे सुबुंआ आंनियाव कल फैदोंमोन बिनि थाखाय नों नोंथांनियाव माबा मोनसे आवास बा नोंथांनियाव सोदोब ओं ओंखार ओंखारहैदोंमोन खोमा आरो द नोंथां औ बिनिफ्राय नोंथां माने जोंनियाव माने ओरैबायदि दङ जोंनाव गिदिर गिदिर माने अमानि फिसिग्रा जायगा दंबा सोरबा सोरबा माने बेफोरबायदि फालांगि मावो माने जाय माने फिसिनानै जोङो अमाखौ जोङो मोजाङै फिसिनानै मासे मानै माथाम बिमाखौ लानानै जोङो बिनिफ्राय फिसा मोनोबा गोबां मुलाम्फा जायो नोंथां मानो होनोब्ला जों बिनि अ अमा मासेनि दामा आजिखालि बेसे तिन हाजार सारि हाजार पास हाजार लागि थाङो जों जुदि मोजाङै फिसिनानै जों जुदि बे आबदाल लानो हायोब्ला जों अमानि निफ्रायबो जोङो ओ मोजां फिसा माने मोजां जायो माने जेंना फैनाय नङा जोङो
ओं ओं ओं फैसाया ओंं
माहोनदो
ओं म मद होयो आरो जेनेबां अमा फोराबो अमा
औ औ मदद होयो नोंथां औ
ओं
जोंनियाव बिदिबो नुबावो माने नोंथां सासे गंसे सासे न'खरानो ओरै बायदि बुरजा बुरजा अमा फिसियो नाथाय बेयै अमा फिसिनायाव जोङो माखासे नांगौ समाव बेसे समाव आदार होयो बे खौ जोङो होनो रोंनांगोन नाथाय आरो जोङो बेखौबो बुंनांगोन नोंथां माने ओ माबे समाव आदारखौ होयो जों बेहाय होनांगोन जुदि ओरैनो ओ टाइम गैयालासेनो जों आदारखौ जुदि होलाबायबाय थायोबा जोंनि थाखायबो लस सानसेयाव सोरबा सो थ खननै खनथाम इदिल' होयो सोरबा बिनिबो नांगौनि बाराव अमानि आदारखौ होयो
औ औ औ अ होमबा देरोना देरा इदि नांगौनि औ नांगौनि बारा होबा देरग ना देरा अमाया
नांगौनि बारा होयोबाबो देरो नोंथां अमाया देरो देरो बिनिफाय माने बिदिबो जायो माने नांगौनि बारा होआब्लाबो माने अमाया मान ने फरमला हिसाबै होयोब्ला बेहाय माबा मोनसे करमलाइ द फोरोङो दै बेखौ जोङो बिनि बायदि थाङोब्ला अमाया माने बेसे समाव आदार होनांगौ खनबेसे सानसेयाव खनबेसे होनांगौ जों बेफोरनि फारसे जोङो मिथिजोबनानै जुदि खालामै जों हाबाखौ मावोब्लाथाय जाफुंसार जायो आरो बा अमाखौ माने आदारनि बारा अफार होनाङा माने बिनि सायाव जों मिथिना लाजोबब्लाथ' लाजोबो ब्ला जों मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथांनिब्ला मा सानो नोंथांबा बेनि सायाव
बा अमाखौ माने नांगौनि बांद्राय आदार होबाथाय बे अमाया ओरैनो लस जागोन आरो माने ओ जाना- जानायल' जागोन आरो बांद्राय देर जेसेबां देरगोन जेसेबां माने जेसेबां जादों बेसिबांबो देराबो जानो हागौ आरो नोंथां इयो
औ औ
ओं आरो अमानि गु मेन आदार जा मेन आदारा मा नोंथां खोन्थानो हागोन नामा?
अमानि मेन आदारा गुबै जोंना नों थां माने जोंना मा होनो माइ सहैब्लाथाय जोंना गुन्दै ओंखारो उदै ओंखारखांनायनि उनाव जोङो बे गुन्दैखौ जोङो अमानि थाखाय जों बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो माख ओंखाम खालाय ओंखामखौ जों जाखांनानै माखासे जोंनि आद्रा थानायफोरखौ जोङो गारोना बेखौ जों अमानोबो होनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो सेरेब बा मा से जोङो आ मा खामानि मावनायाव जोङो जेरै सेरेब लोंनायाव जेरै मा होनो
ओं
होनानै बे अफ्रिखौ जोङो अमानो होनाय जायो बेखौ जोङो ओ अमानो जों होनाय जायो आरो जोङो बिदिनो जों माखासे आरो गोबाङै अ अमानि आदार होनोबा जोङो जेरै मा होनो थास' थास' थास'खौबो जों मोजाङै अमानि आदार बनायनानै जों थास'जों लोगोसे माइरं एसे जों मोजाङै संनानै जोङो बेखौ अमानो जोङो होनाय जायो बा होनाय जायोब्ला नाथाय अमाफोरा मोजाङै मा होनो देरबोयो बा फुस्था जाबोयो जोङो आदारखौ बिदि होनाय जायो आरो नो थां आंनि बा आरो बेखौ आङो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंनिबा
आंनिबाथ' नोंथां अमानि जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंहाथ' अमा जेनेबा जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो अमा फिसियो नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ
जेनेबा गोदोनिफाय ओ अमा फिसिनायनिफाय ओ गोदोनि अमा फिजेननायनिफाय आरो जोंनि अमा जो ओ अमानो माने ओ गुन्दैखौनो होखायोमोन आरो गोदोनिफायनो
औ
ओमफाय आरो जेनेबा जों ओ अफ्रिफोरखौ होयोमोन आरो
औ
गुन्दैखौनो होयो ओमफ्राय औ मा होनो अफ्रि ओमफ्राय थास'फोरखौ रुनानै इसिनि आदार गुन्दैजों लगायफाना होयो आरो ओमफ्राय आरोबाव जोंहाथ' दा गोदान आदारबो होनाय जायो आरो बायनानै होनाय आदारबो जायो आरो दाना ओं आदारबो बायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो दानिखौ ओं अमाया थाब देरो होननानै होनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा ओ बयहाबो दानियाथ' बयहाबो जेनेबा जोंनि बर'फ्रा अमा लायो आरो ओमफ्राय आरोथ' बुंनो थाङोब्ला अमा बेदराथ' जोंनि बर'फोरनि फेभरेट ओंख्रि बेदर नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय आरो जेनेबा जोंहा ओ अमाफोरखौ फिनानैबाबो फाननायाव जोंहा गोबां रां मोनबाय आरो ओमफ्राय मुलाम्फा जाबाय आरो जोंहा न'खर सुंथानायावबो मदद होबाय आरो अमा फियैबाबो ओमफाय जोंहा बे बेदराव बेदर हिसाबै बाहायो आरो औ ओमफायथ' नों नोंथां जोंहाथ दाउ फिबावो नङा होनबा
औ औ
ओं बे दाउनि सोमोन्दै एसे रायजल्लायनोसै ना ओं बे नोंथां नोंस्रा माबोरै बोरै फिसियो दाउखौ खिन्थानो हागोन नामा
आङो दाउ औ नोंथां दाउनि दाउखौबो आङो माने जोंनि ओनसोलाव जों फिसिनायखौ नुबोदों माखासे सोरबा दाउनि फार्मबो दङ माखासे बिदिनो दाउआ माने लकेल दाउ हिसाबै जोङो बिदिनो अ म माखासेयै दाउदै जाहोग्रोनानै जोङो बेहाय माने मेसिनावबो बाहायनानै बेखौ फिसा खालामनो हायो बेनिफाय बिदिनो जोङो जों जुदि दाउनि जोङो फार्म खालामनानै मोजाङै ओ फिसिनो हायोब्ला जोंनि बिराद मुलाम्फा दं बेहायबो जोंनो बेनिफ्राय जोङो माखासे हे हेफाजाब मोनोबा जों बेखौ खस्थ'यै जों खालामनो हायोबा दाउैनिफ्रायजोंबो जोङो गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो जेरै जों दावदै फाननानैबो जों फैसा मोननो हायो जोङो दाउ फनानैबो फैसा मोननो हायो जुदि जोङो बै फोरनि सायाव आं एसेबां गियानखौै मिथिजोबा अब्लाबो आङो बिनि सायाव जोङो मालाबा समाव जोङो बिनि सायाव हाबा मावनो सानोब्ला जों बेखौ जों गियानखौ जोङो बुथुमना लाग्रोगोन आरो जोङो जों ओनसोलाव जों नुबोदों दाउ फिसिनानैबो गोबां जिउ राहा खुंबोनाय माखासे लकेल दाउ बिदिनो आरो जों बिनि गेजेरावबो जों नुबावो बयलार बयलार ना मा होनो बिनियावबो माखासे दाावदै खालाम गोरनानै जों फिसा खालामनाय बिदि जों नु नुबोदों आरो नोंथां जों समाव बिदिनो आं दा आं नोंथांनो नोंथाङा दे आंनि सोंथि सोंदों माबायदि फारम माबायदि अ मा होनो बेफोरखौ मावनाय जायो आं बेफोरनि सायाव आं दासिमबो एसेबां माबाखौ रोंजोबाखै आङो जेब्ला आङो हाबा मावगोन बिनि सायाव आङो मोजाङै माने सोंनानै आं हाबाखौ मावगोन आरो नोंथां
ओं ओं जागोन दे जागोन
आरो नोंथाङा आरो मा मोनसे सोंबावनो बा नोंथाङा मा बा आंनोसो आंनिसिम माबा मोनसे फोरमायनो गोसो दंबावोबा फोरमायनो हागोन नों थां
अ अ होमबा जोंनिथिंजाय जों दा जेनेबा बयहाबो फिसिबाय थानाय नङा होनबा बयबो मिथिखायो दा बे लकेल दाउखौ न'आवनि फिसिखायो नङा होनबा ओ बियो जोंहा ओ एम्फौ एनला बाबो एम्फौ एनलाबो जायो आरो खौ एरनानै हायाव मोननाय एम्फौफोरखौबो जायो आरो इसोरो ओ गावसोर जेनबा जेखौ ओ जेखौ जाथावथाव ना एम्फौ फिसाफोरखौबो जायो आरो दाउफोरा
औ जायो जायो
बिसिनि मेन आदारा जाहैबाय बेथ' मानसि फिसिनाय ना ओंखायनो माइरं नङाबा ओंखामखौ जाथारगोन आरो इसोरो
औ औ औ
बेजों लोगोसे एम्फौ एनला जायो आरो
औ
जों ओमफ्राय आरोथ' जेनेबा दाउआ मोनसे बेदर जाग्रा दाउ नङा होनबा जोङो बेदर जानायाव बे दावखौ ओमफाय आरो दाउआ दाउदैबो होयो दाउदै दैेयो नालाय दाउदैनिफ्रायसो फिसा जायो दाउआ ओमफाय जोंहा बे दाउदैयाबो जाजायो आरो
औ
आरो जोंहा दाउखौ बुरजा फिसिनानैबाबो नोङो ओ दाउखौ फिसा बुरजा जाहोआबाबो दाउखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो दानि दिनाव
उम उम उम
ओनिफ्राय आरो दाउखौबो ओ दाउआबोथ' दानि दिनाव बिदिनो मानसिया मानसि फिसिनाय नालाय बेफोरखौ दाउफोरखौ ओंखायनो थाल लानांगौ जायो आरो बिस नि नांगौसिबां मुलि आदारफोरखौ बो होनो फोरोंनांगोन आरो दानि दिनाव जेनेबा दानि दिनावथ' मिथिगोना नोंथाङाबो दानि दिनावथ' दाउआ गोबां थाब थाब बेमार जायो नङा होनबा
औ जायो जायो जायो जाना दाउआ बेमार जादोंआनो मासेबो माने मासे मानैल'सै दाख्लै थैजोब्बायानो दा मुलि होगासिनो हांसोबो दंमोन जानाव हांसोआबो बेमार जादो दा मासे मानैल'सै दा मुलि होनायनि थाखाय एसे थांनानै दं दा
ओं ओं अ हांसोफोराबो नों थां बेखौबो बेदर जाग्रा हिसाबैनो बाहायनाय जायो आरो जोंना
औ औ नोंगौ नोंथां औ
बेबोथ' दाउजों एसे एखेयानो बेहा हांसोया गुन्दै जायो आरो बांसिन
औ औ जायो जायो
ओंखामफोर माइफोर जायो आरो ना ओं दाउहा जेखौ जायो इखौनो जायो आरो ओमफाय खिन्थु दाउ आ गुन्दैल' जानो नागिरा आरो
ओहो ओहो नोंथां ओहो
ओं ओमफाय जेनेबा हांसोआ जाहैबाय दैयाव थाग्रा जिब आरो दैनि मोननाय बिसोरो एम्फौ एनला ना इफोरखौनो दैफोराव इफोरखौ जायो आरो खानस्रिफोर जेरैहाय
औ
ओमफाय हांसोआ माने दैयाव थाग्रा जिब आरो ओमफ्राय दाउआ बोरियाव थाग्रा जिब नङा होनबा नोंथां ओं ओं इसिनो मोनसे इसोर मोननैनि गेजेराव एसे आलदा आलदा आलदा आलदा दं आरो जेनेबा मोनसेया दैयाव थानाय मोनस
जोंना नोंथां टाइमा जाबाय खोमा नोंथां।
ओं दे जोंहा समाबो होमबा दोनथ'सैना नोंथां।
औ दे दे गोजोनथों।